हेल खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादोंदे बुं
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ' ना?
अ फ्रि दं
ओ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आंजों बर'नि मोनसे फोरबोनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
हेलौ नोंथां नोंथाङा ओ मागो दमासि होननाय फोरबोखौ खोनाफेरबायना? बा नुबोबाय ना?
बर' गामियावनो जोनो जादों नालाय जे मागोखोथ' मोनथिखानांगोन नालाय बे माबो मागो फोरबोफोरखौ मिनथिनाय
नोंगौ नोंथां नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागो दमासि फोरबोखौ माबोरै आबुं खालामो बा माबोरै खुंफुङो बेनि बागै गुहारै ओ आंनिसिम फोरम-फोरमायहरनो हागोन नामा?
अ फोरमायहरनो हानाय जागोन
दे अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन
गिबियावनो मागो होननानै बुङोब्ला मोनसे बर'नि रंजाथाइ फोरबो बेयो बेनिखायनो जेब ब्ला आ पुस दाननि आ जोम दान जोब-जोबसै जोबसै समाव स्नि सान सिगां बा जि सान सिगांनो माखासे बे फोरबोख खौ फालिनो लाहार फाहार खालामनाय जायो।
नोंगौ नोंथां
आ बाक्सा ओनसोलनि जि बर' गामि बे गामिफोरजों मानो होनोब्ला मागोखौ बयबो बर'फोरा आबाद मावनानै जा बेथ' बेनिफ्राय माखासे औवा लाना फैनानै बेवहाय भेलाबुजि एबा भेलागुर होननाय ओ बेखौ बानायनानै दोननाय नुनो मोनो बेनो जेब्ला फुजदाननि जोबथा खालार खालि जोंनि गामिनि बर' आइजोफोरा न'खरफ्रोमबो न'खराव ओ फिथा फिथा देनाय हाबाफारिखो मावफुंनाय जायो आरो लोगोसेनो मागोआव जानो गोनां माखासे जाग्रा आदार एबा सावमुफोरखौ बुथ थुमनानै दोनखानाय जायो। थिग बेबायदिनो ओ जाग्रा आदारफोरखौ लाना फैनानै ओ माखासे आइडिया बायदियै जायखिजाया साबजानाय बायदियै ओ बेफोर जाग्रा मुवाफोरखौ बानायनाय जायो जेथिया ओ पुस दाननि जोबथा खालार खालि अ भेला भुजि एबा बेलागुरखौ सावनाय जायो। बेनि साननै सिगां बा सानथाम सिगांनो माखासे फिथाफोरखौ देनाय जायो जोंनि ओनसोलजों।
नंगौ नोंथां।
अ नों नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव मोन थिजागोन नामा जे फेला फुजि एबा फेलागुरखौ गुबुन मुङै मिथिनो हायो नामा?
जोंनि ओनसोलाव ओ बे मागो बा दमासियाव जेब्ला खालि ओ फुस दाननि जोबथा हरनि ओ समावनो बे बेलांगुर होननाय फोरबोखौ मावफुङो बे फोरबोखौ लाव गामिनि उन्दै उन्दै हौवासा गथ'फोर बा मोसौ गुमग्रा लावखारफ्रा बे फोरबोखौ खुंफुङो बे फोरबोखौ जोंनि गामियाव ओ गुबुन मुङै मिथिनाय जाया खालि बेलांगुर मुङैल' मिथिनाय जायो।
औ
आरो बेलांगुर सा सावखालि ओ मोनसे फोथायनाय दं जोंनि ओनसोलाव बेलांगुर सावखालि जायफोरा गथ' मोननो रोङै बा ओ माबा मोनसे गोसोनि हास्थायनाय दङ बेखौ माने बै बेलांगुराव थांनानै बोर बियो ब्ला मोनो होननानै फोथायनाय दं नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ फोथायनाय दंना गैया बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलावबो बे सेम ओ थांखियानो जोंनावबो बे अ जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ नुनाय मोनो जायफोरा माने गथ' जोनोम मोना बेबाय दि मानसिया थांनानै बे बेलागुर सावनाय जि जायगा बे जायगायाव थांनानै दुगैस्रां लोबस्रां माखासे गोथार सि गानानै बेयाव आलारि बाथि लानानै आ गय जरा फाथै जरा होनानै बे बेेलागुरु खौ खुलुमनायखौ नुनो मोननाय जायो
नंगौ नोंथां।
जि ओनसोल बे ओनसोलाव
नोंथां नंगौना नोंथां?
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि मागो बा दमासिनि समाव फिथा बानायनानै जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ बुंजागोन जोंनि ओनसोलाव बानायनाय माखासे फिथाफोरखौ अ जोंनि ओनसोलाव फ्राय गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय दाहार हिसाबै अ बै न'नि माइरं एबा बबेबा अ बाजार एबा हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जे माइरं जायखौ अ न'नि माइरं एबा लकेल माइरं होननानै बुंनाय जायो। बेनिफ्राय फिथा गुन्दै देनानै उम फि ता हमनाय जायखौ जोंनि ओनसोलाव लावदुम होननानै बुंनाय जायो। बेखौ खरखा एबा अ नङाब्ला खुरै बेजों सावनानै बानायनाय जायो ओ बेखौ गुबुन गुबुन ओनसोल फोराव आलादा आलादा मुङैबो मोनथिनाय जायो खिन्थु जोंनि जि ओ ओनसोल बे ओनसोलाव लावदुम फिथा होनना बुंनाय जायो जायखौ हुगुमा हमनायनि थाखाय बेखौ गोमानदों आरो बेजों लोगोसे ओ थावनि जि सिथाव बेखौ माइब्रानिफ्राय बानायनाय जायो बेनिफ्राय ओ एनथाब बे एनथाब मोनथाम रोखोमनि ओ फिथाखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गुबुन हारिनि नांजाबनाय हिसाबै एबा गुबुन हारिजों नांजाबनानै थानाय एबा रायजो जाबोनाय हिसाबै गुबुन हारिनि फिथाफोरखौबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेंगलिफोरा बानायनाय जि फिथा बे फिथाखौबो जोंनि जि बर' आइजोफोरा बेखौ बानायनाय नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंसिनि ओनसोला
नोंथांमोनाव बेबायदि रोखोमनि फिथाखो ओ बानायनायखौ नुनो मोनो ना मोना
जोंनि ओनसोलाव मागो बा दमासिनि समाव ओ खालि मोनथाम रोखोमनि फिथाखौल' बानायनायखौ आं नुबोदों बे फिथाफ्रा जाबाय ओ एन्थाब होनो जायखौ जों माइब्रा गुन्दैजों
औ बेनिफ्राय हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
लावदुमखौ ओनसोल दमासिनिब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमाल जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो फिथा लावदुम बा फिथा दुमालखौ जोंनि ओनसो ओनसोलाव जानाय जाया मागोबा दमासिनि समाव औ हेलौ खोनादोंना बे मोनथाम रोखोमनि फिथाखौ खौल' जोंनियाव जायो
औ
खोनादो ना नोंथाङा आं बुंनायखौ मानिबे जोंनि मागो दमासि फोरबोआव जोंनि ओनसोलाव मोन थाम रोखोमनि फिथाखौल' जायो ओ माइब्राजों माइब्रा गुन्दैजों बानायनाय ओ एन्थाब आरो माइब्रा गुन्दै जोंनो बानायनाय थावजों बानायनाय जायो बेखौ बेखौ सिथाव बुंनाय जायो आरो गुबुन मोनसेया सिबिं नालेंखर जों लख लगायनानै बानायनाय फिथा बेखौ लारु बुंनाय जायो बे मोनथाम रोखोमनि फिथ खौल' जोंनि ओन सोलाव मागो दमासिनि समाव जानाय जायो नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन। फिथा लाव दुमबा फिथा हगमा बे फिथाखौ जोंनि ओनसोलाव मागो दमासिनि समाव जानाय जाया मानोना मागो दमा सिनि स समाव फिथा हगौमा बा फिथा लावदुमखौ जायोब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमाल जायो होननानै फोथायो बिनि थाखायनो मागो बा दमासिनि समाव बे फिथाखौ जानाय जाया जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिनि समाव मागो दमासिनि से से थारिखखालि ओ गय बिफाङाव थाराय बा रायदोंजों खानाय नेम दङ ना गैया नोंथां?
अ बे नेमा जोंनि जि गामि बे गामियावबो दं माने थाराय बा रायदोंखौ बबेबा हाग्रा एबा बबेबा जायगानिफ्राय नागिरना लाना फैनानै बेखौ गय दंफां नारेंखल दंफां बेबायदि जायगाफोराव खानानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो मोनसे फोथायनाय दंबयोजि जोंनि गामियाव माखासे दंफां जायफोरा नालेंखल जायफोरा गय बे फिथाइ थायनो रोङै दंफांनो बै फेलागुर सावखांनानै लाबोनाय जि हांगार हांगार जानानै थानाय जि औवा बे औवाखौ लाबोनानै खानानै होबोनायखौ जोंनि गामियाव नुनो मोननाय जायो जे नोंथांमोनाव बेबायदिखो नुनो मोननाय जायोना?
जोंनि ओनसोलावबो बे एखेखौनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय बायदिखौनो नुयो। खिन्थु जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दङ मा माग दाननि सेथि खालार खालि फुंबिलि समाव ओ न'नि गाहाइ हौवा मानसिया जिगाबनि जिगाबनि जिगाबजों फाननानै ओ गय बि बिफां बा नालेंखर बिफां जिखुनु फिथाइ थायग्रा बिफाङाव मानसि उन्दै बिखुङाव बानानै ओ थाराय बा रायदों बा जिगाबजों ओ दंफाङाव खायो। माने फोथायनाय दङ बे ओ बिफाङा फैगौ बोसोर सोराव मोजाङै मोजां फिथाइ फिथाइ थायथों फिथाइ थायालाबासिनो थायाथों आरो ओ बेनो फोथायनाया गथ' बानानै जे गय बिफांखौ खायो बा नालेंखर बिफांखौ खायो बियो फिथाइया जाहाथे गिदिर गिदिर थायो होनना फोथा फोरखौ बा गथ' फिसाफोरखौ बानानै फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव बे खानाय नेमा दं‌।
औ।
नोंथांमोननिखै दङना गैया?
अ जोंनिथिंजायबो बेबायदि मा माखासे आदब खान्थिखौ नुनो मोननाय जायो बे एके सेमानो।
नंगौना नोंथां?
मोनसे फोथायनाय दंबावो जि जे बर'नि न'खराव मागो दमासि खालि गामिनि ओ सुबुंफोरा फैनानै फिथा जाफैनाय जि हुदा बे हुदाखौ खौ नोंथांमोनाव नुनो मोननाय जायोना जाया बेखौसो आं मिथिनो लुगैदों।
नंगौना नोंथां ओं जों गामि जोंनि गामियाव ओ मोनफ्रोम बर' न'खरानो ओ मागो दिनखालि फिथा एन्थाब गासै जाग्रा मुवाफोरखौनो रेडि खालामनानै दोनो बेनि अनगायैबो जेब्ला बेलासि टाइम अब्ला जों बयबो ओंखारलायनानै बेनि न'आव बेनि न'आव जालायनाय साहाजों जानाय हुदाया दङ नोंथां।
औ
बिब्दिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा।
अ दोनथ' जासिगोन।
दे बिदिब्ला।
उम दे।